हेल' हेल' नोंथां
औ दा जों बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै
जानाय लोंनायनि बागै जानाय लोंनाय बर'नि जानाय लोंनायनि बागै नों मा मा मिथिगौ फोरमायना खोन्थादो दे नोंथां
आं दा अनला ओंख्रिनि बागै फोरमायनोसै
औ
अनला ओंख्रिखौ जों गिबियावनो माइरं सोमनानै लाग्रोयो
उम उम
ओमफ्राय माइरं बे सोमनायखौ जोङो बोखांनानै उवालाव गुन्दै जाजासिम देयो एखो देखांनायनि उनावहाय जोङो ओ गोबां मा-म- माबाजोंनो जानो हायो जेरै आं दाउजों जानायखौ खिथानोसै गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रि जानो थाखाय खारै नांगौ जायो खारैखौ जोङो थालिर फस्ला बेफोरखौ फोराननानै सावनानै जा बिदै सावनानै बेखौ दैजों सरनानै लानानै जा बिदै ओंखारो बेखो जों अनला ओंख्रियाव होनो थाखाय बाहायो
ओं
बेखौनो जोङो दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय एवनानै लाखांनानै बेखौ जोङो दै होनानै गोदौजासे दोनबाय बेनि उनावहाय अन गुन्दै अन गुन्दैखौ बै गोदौनाय ओंख्रियाव होनानै बेवहाय खारै होनांगो। बे खारै हो-होखां औ ओमफ्राय बे अनला ओंख्रिया खारै आरो अन गुन्दैजोंसो जायो नालाय बे खारै होबासो बै अनलानि माबाखौ जों मोननो हायो आरो।
खारैखौ नों-
औ हारिनि गोनांथि जाथारो। अनला ओंख्रिखौ जों बिदिनो गोबां माबाजों जानो हायो जेरै आलुजोंबो जाजायो एम्फौजोंबो जाजायो। जाय जेरै गोसो आरोना। अनलाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि जायखौ जों बर'नि हाबा जे हाथासुनि हाबा बेवहाय जोङो ओ‌ बे हाबायाव होनाय नुनो मोनो अनला गुफैजहाय जोङो ओ हालदैनि रं आरो खारैखौ बाहायनाय जाया। बेखौ जों अनला गुफुर ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो दा नोंथाङा ओ- गुबुन जानाय लोंनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
गुबुन जानाय लोंनाय
औ
नारजिनि बागैनो फोरमायनोसै नामा नोंथां?
नारजिखौथ' जों मिथिखायो। बरफोरनि एंगार हायै मोनसे ओंख्रि नङा होनबा? नारजिखो जों फाथो मैगंनिफ्राय बानायनाय जायो। फाथोखो फोराननानै जों नारजिखौ बानायनाय जायो।
उम
दा नारजिखो बानायनो थाखाय खारै नांगो खारैनि बागैथ' नों खोन्थाखाबायानो दहायनो
औ
दा बोरै संनायनिनो आं जा मिथिबोखो खोन्थानोसै। उम नारजिखौ जोङो फार्स्टआव उम नारजि गोरानखौ जों
सान्दुङाव नङाबा अराव फोरानग्रोनानै लायो। ओमफ्राय सारायखो जानबाय सारायखौ जाननानै जेनेबा अमाजों नारजिजों संनायखौ खोन्थानोसै आं बोरै सङो उम अमाखो एवनो थाखाय जोङो थाव गोथांखौ होबाय होनानै थाव गोथाङाव
सामब्राम सामब्राम गोजा सामब्राम गोजा होबाय सामब्राम गोजा ओमफ्राय
ओमफ्राय सामब्राम गुफुर आलौ बेनिफ्राय इलाइसि लं जाब्रां जेनेबा भाखरफोरखौ जोङो देनानै लाग्रोयो बे सामब्राम गोजा होनायावनो खायसेया बे बाखरफोरखौ होफायो । थावआव आरो खायसे आरो बेदर खांनानै होयो । उनाव बेदरखो फोमोनबाय जेनेबा थार्टि मिनिटसफोर लायो । जाखांनायनि उनाव बेदर फोमोनखांनायनि उनाव नारजिखो खायसे बायदिया डाइरेक्ट होयो । ओमफ्राय खायसे आरो मिक्स मिक्स खालामनानै होयो
ओमफ्राय नारजिखौ होखांनानै एवस्रोयो एवस्रोनानै दै होयो एसे जखानि जेनेबा बेदरा बेसेबां बुरजा नारजिया बेसेबां बुरजा बेनि उनाव खारैखौ जखानि नारजि आरो बेदरखौ नायनानै जखाखौ नायनानै औ बिबदिनो थार्टि नङाबा फर्टि मिनिटस थानायनि उनाव मोनो उम दा नारजिनि तेज थ' मिथिखायो नारजिन टेस्टआ नों बोरै मोनो नारजिन टेस्टखो
गोखा
बिनो गोखाबाबो जानो गोथाव आरो नारजिया मोनसे आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दं उम मानसि थैब्लाथाय जेनबा नारजि अरगारनाय जेनेबा उम बिदाय होनाय नङा होनबा बेयाव बाहायो मानसि थैब्लाथाय
आंनि मिथिनाया बेनो नोंनि नों आरो माबाफोर मिथिबावोना नार्जिनि बागै
दा आङो नाफाम बर'फोरनि औ बे बर'फोरनि मोनसे एसे बिराद माबा आरोना नाफाम इखौ जोङो ना नाखौ फोराननानै
ओम
ना गोरान जायखौ होनो नाफोरखौ फोराननानै जा ना गोरान मोनो बेखौ जोङो थास' थास' बै मोदोमा बे बेजों देनानै लायो देनानै माने एकदमबारे माबा जाजासिम देनांगौ आरो बेवहाय ओ जेबो होनाङा औ खालि था सजों ना गोरानजोंल'। ओमफ्राय बेखौ जोङो बयाम सोरबा सोरबा औवानि हासुङाव दोनो आरो सोरबा सोरबा फिसा फिसा भयाम खालामनानै दोनो।
ओम।
खौ जोङो एसे ओ एसे गोबाव जाजासिम दोनो। मानो होनबा बियो बे बुस्थुखौ जों सेवबासो जायो नालाय। बेयो मोदोम मोदोमजासे सेवजा से दोननानैसो जों जायो। बेयो बेखौ जोङो ओ बिदिनो से दानहालागै दोनो। से दान नै दानहालागै दोननानै जायो, जेसेबां गोबाव दोनो एसेबां बे माबाया गोथावसिन जायो होननानै मिथियो। बेखौ जोङो बिदिनो जानाय टाइमाव ओ औवा हासुंफोरनिखौ जोङो ओ थालिर बिलाइफोरजों खोबथेनानै दोनो हा लिरनानै दोनो। ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला जायो अब्ला बख'नानै आरो बेखौ मुथेनानै दोनफिनो। जानायाव जोङो बेवहाय ओरैनो संनाय जायो बिदिनो थाव सेरबाय थाव सेरनानै बावहाय नाफामफोर नाफामखौ होबाय। ओमफ्राय बेवहाय संख्रि बानलु हालदै बेफोरखौ होनानै मोजाङै माबानानै ओ दै होनानै सङो बेखौ। बे ओ नाफाम नाफामखौ जोङो जेब्ला दुन्दिया गोरलै सम बे समाव जायोबा साबसिन जायो आरोना।
उम गोथाव जायो।
ओम मोदोमनाय मोदोमनायजों साबसिन गोथावसिन जायो। उम बेनो आरो।
ओ।
दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा गाबोन सावरायनोसै नोंथां? गाबोन गुबुन मोनसे टपिक लानानै सावरायफिननोसै।
औ।
दिनै दोनथ'बाय दे।
औ दे।